नोंथां औ नोंथां
माबा नोंथांनिसिम मोनसे खोथा सावरायनो हागोन ना आङो जे जोङो फर लायो सावरायनो हागोन
औ हागोन नोंथां
औ नोंथांनिसिम जे आं सोंनो सानो जे ओ फरायसा फराय फोरोंगिरिया एबा बोरै फोरोंबो जेनेबा बोरै बोरै जाबोखो बिखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होबा फरायनायनि बेलाय
औ नोंथां औ फरायनाय फोरोंगिरि होनोब्ला जोङो गिबिसिन्थाराव फोरोंगिरि होनोबाथ' आरो फरायनाय जायखिजाया फरायनायनि सायावबो फोरोंगिरि थायो आरो जायखि जाया खेला घुला जायखि बेखौ लानानैबो फोरोंगिरि बेबो फोरोंगिरि दामनाय देनाय मोसानाय बेफोरावबो फोरोंगिरि थायो नङा होनबा नोंथां अ औ बिदिहाय फोरोंगिरि होनोब्ला जों गासै बिथिङाव जाय गाव रोंगौथि दं निजा रोंगौथि जाय खामानियाव जेनेबा औ गाव दामनाय सोरबाया दामनाय देनाय दामनाय देनायाव गोरों सोरखौबा फोरोंनो हानाय बिहा गोहो दं रोंगौथि दं बेखौ जोङो दामनाय देनायनि फोरोंगिरि बुंबाय बेखि लेखा फरा फरायसालियाव फोरोंगिरि जानाय बेनि सायावबो फोरोंगिरि बेखौ फरायनायनि सायाव फोरोंगिरि बुंबाय सोरबाया खेला जोलुर गेलेनाय ओं गेलेनायनि बिहा रोंगौथि दंब्ला बेखौ जोलुरनि फोरोंगिरि बुंबाय इदि आरो फोरोंगिरि बुंला बिदिहाय फोरोंगिरि जानोब्ला जोङो गुबैयै जों फरायनाय फरायनायनि फोरोंगिरि बेनि सायाव बुंनोसै नोंथां जोङो फरायनायनि फोरोंगिरि बुङोब्ला जों फोरोंगिरि जानो थाखायथ' जोङो फरायग्रोना गाव रोंगौथि लाग्रोनांगोन फरायसालिफोराव थांनो नानै औ जों गिबि सिन्थायाव फरायनो जोङो साखाथिफोरावनो थानाय अंगनबादिफोरनिफ्राय जागायलांनो हायो आरो अंगनबादिफोराव जोङो फरायनायखौ हुदा खालामलांनो हायो बेखौ अंगनबादिफोराव थाम थाम थाम खावसे बोसोर जाबानो जों अंगनबादिफोरा हेंगार हरनाय जायो से खावसे बोसोर नै बोसोर बिदिहाय एंगारहरनाय जायो बेखौ जोङो हुदा खालामना लानाय बायदिहाय फरायसालियाव थांनाय हुदा आरो माने थांलाय फैलाय फरायसालियाव आं थांथारनांगौ आंहा सम जाबाय फरायसालियाव थांनो बिदिहाय हुदा खालामनानै अंगनबादि खालामना लानाय जायो आरो बेवहाय जोङो अ आ क ख बेफोरखौ सोलोंना लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो से थाखोनिफ्राय बा थाखोसिम जाय गुदि फरायसालि बुङो बेखौबो जोङो गामि ओनसोलनि साखाथिफोरावनो थानायखौ नुनो मोनो दानिफोरा दा दा बहाय दानि समफोराव जोङो फरायनायनि सायाव गोबांथार नोजोर होयो सोरखारफोराबो गोबांथार नोजोर बेनिखायनो जों साखाथिफोरावनो गुदि फरायसालिफोरखौबो नुनाय जायो बेनिखायनो साखाथिफोराव जेरै जों गुदि फरायसालि सेनिफ्राय बासिम बा थाखोसिम गुदि फरायसालियाव होनाय जायो बेयाव जों से थाखोआव बेवहाय मुं थिसनहैनाय लोगो लोगो से थाखोनि बेवहाय जोङो आनजाद जानाय जायो आनजाद जाय बोसोरारि आनजाद बोसोरै जि आनजाद बोसोरखिया आनजादखौ आनजाद से बोसोराव खेबसे जानाय जायो बे बोसोर बोसोरखिया आनजादाव खेबसे उद्रिसारोबासो एसे थाखोखौ बारनाय जायो से थाखोखौ नै थाखोखौबो नै थाखोनि जोबथि आनजाद जायो बोसोरखिया आनजाद बेवहाय जों आनजादखौ उथ्रिबासो थाम थाखो मोननाय जायो नै थाखो मोननाय जायो बिदिहायनो जों बा थाखौआवबो बिदिहाय जोबथि आनजाद जागोन बोसोरखिया आनजाद जायखौ जोङो होनानै ओ दा आनजादखौ उथ्रिसारोबासो द' थाखो द' थाखो मोनहैबाय बेखौ बे फरायसालिखौ गुदि फरायसालिखौ बारबाय जेनेबा जों द' थाखो मोनबाय द' थाखोआव द' थाखोनिफ्राय दाइन दाइन थाखोसिम बे द' थाखोनिफ्राय दाइन थाखोसिम फरायनाय आयदाखौ बुङो गेजेर फरायसालि बे गेजेर फरायसालियाबो एसे साखाथिफोरावनो गोबां फरायसालिफोर नुनो नागिरो बेयावहाय जों थांबाय एसे देरबाय नालाय बेफोराव जों साइकेलफोर लानानै थांनो हायो द' थाखोनिफ्राय दाइन थाखोसिम बेयावबो से बोसोराव मोनसे बोसोरारि आनजाद खुंनाय जायो बे आनजादखौ उथ्रियोबासो मोनसे थाखाखौ बारगोन स्नि थाखो मोनगोन दाइन थाखोआव बायदि जोबथि आनजाद जागोन बोसोरारि बेयावबो दाइन थाखोखौ जोबगोन गु आरो जि गु आरो जि बे थाखो गोजौ थाखो बुंनाय जायो बे गोजौ थाखो गोजौ थाखो खौ जोंङो गुवार जिखौ गु थाखोखौ बारनायनि उनाव जि थाखो मोनबाय जि थाखोआवबो जि थाखोआव जोंनिया मोनसे आनजाद फैनाय जायो जायखौ जों ओइस एस एल सि आनजाद माने मेट्रिक आनजाद बुंनाय जायो आरो जायखौ मेट्रिक आनजादा जों मोजाङैनो होनो गोनां जायो मोजांङै जोंङो गाव मोजां फरायनानै बेयाव मोनसे मोजां पारसेन्टेज मोजां जौखोन्दो लानानै जों उथ्रिसारना सारनो गोनां जायो जाय जोंनि मोनसे मुं लाखियो बेवहाय बिदिहाय आरो बिनि उनाव जोंङो जायखौ गोजौ गेजेरारि फरायसालि बेहाय गोजौ गेजेरारि फरायसालि जायखौ जोंङो जिसे जिनै थाखो जिसे जिनै थाखोखौ जों गोजौ गेजेराव सलि बुंनाय जायो बेवहायबो जोंङो जिसे थाखोखौ बिदिनो बोसोरारि एगजाम होनानै पास जाबाय बेनि उनाव जोंङो जिनि थाखोसेनि थाखोआवबो जों जायखौ होनो ओइस एस फाइनेल एक्जाम ओइस एस फाइनेल आनजाद जायखौ जोंङो हायार सेकेणडारि बुंङो पिअ फायनेल बेखौ जोंङो मोजाङैनो मोजां फरायनानै होनो गोनां जायो जायखौ जोंङो बेखौ लानानैनो बेनिफ्राय जोंङो गोबां आयदायै फरायलांनो हायो। ओइस एस सानजाद होखांनायनि न' बेखौ जों जेरैहाय बे सोरबा इन्जिनियार फरायगोन सोरखो सोरबा डाक्टर फरायगोन सोरबा गुबुन गुबुन जेरैहाय सोरबा डाक्टर सोरबा इन्जिनियार सोरबा मास्टार जाहैगोन डिग्रि लाहैगोन बिदिहाय गोबां रोखोमनि ओइस एसखौ बेनिखायनो जोंङो मोजां जौखोन्दो लानानै मोजां फरायनो गोनां जायो ऐइस एस ऐइस एस आनजादखौ जिनि थाखोखौ जायखौ जिनो जों जिनि थाखाय बेखौ मोजां मोनो लानानै फरायनो गोनां जायो बेनि उनाव जों मा टार लाहैनो हाबाय मास्टार डिग्रि लाबाय डिग्रि लानानै जिथाम जिब्रै जिबाखो फरायबाय फरायनायनि उनाव एम ए फरायहैबाय बिदिहायनो गोजौ सेन्टार फरायहैबाय फरायनानै बेनि उनाव जोंङो ओ सोरखारि बिदिहाय पस्ट ओंखारोब्ला जोंङो एप्लाइ खालामनानै बेवहाय जोंङो बे आनजादखौ होनानै उथ्रिसार जायोबा जों सोरखारि साख्रिखौ मोननो हायो बिदिहायनो फोरोंगिरि फरायसालिफोराव हाबनानै खामानि मावनो हायो नोंथां बेबायदिनो फरायनाय औ सोरखारि साख्रि बिदिनो फोरों फोरोंगिरि जानो हायो नोंथांङाबो फंनैसो फोरोंगिरिनि सायाव फंनैसो बुंनानै होदो नोंथां
औ फोरोंगिरि माबा आं नोंथांङा जे फोरमायबोबाय आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिसिम साबायखरबो आंङो बाहाय एसे नोंथांनिसिम नोंथांनिफ्राय मिथिनो हाय नोंथां थेंक इउ आरो आं बुंनो सानोबा जे आं हायार सेकेण्डारि हायार सेकेण्डारिनिफ्राय आं बुंनो बुंलांनोसै जे हायार सेकेणडारियानो मोनसे लामा लामा लामा
औ नोंथां औ नोंथां
जेरै नोंङो इन्जिनियार इन्जिनियारिंआव थांनो हागोन एबा डक्टर लाइन थांनो हागोन डक्टर फरायनो हागोन बिदिनो आरो
इन्जिनियार डक्टर लयार आरो बायदि बायदि रोखोमनि लाइन दोङो आरो जेरै‌ ओ टेक्न'ल'जिनि सायाव जों नुनो मोनगोन बि कम बि एस सि इदि बायदि बायदि रोखोमनि नुनो मोनगोन आरो बुंनो सानोबा आंङो बे जे जोंङो फोरोंगिरि जानो हानायनि मोनसे इगजाम हारि होनो हायो जे जेरै जोंना बे फैगोन देवबार फैगोन देवबारया हायगोन जोंना डि एल एड होननाय मोनसे डि एल एड होननाय मोनसे एगजाम फायगोन बेफोरबायदियाव बेफोरबायदि जेनेबा पास जाबाला जे नोंखौ ट्रेनिं होगोन सरका सरकारनिफ्रायों ट्रेनिं मोनगोन जे साखरि साखरियाव एबा फोरोंगिरिनि साखरियाव हाबना थानो हानाय बेफोर मोनसे अफार एबा मोनसे सरखारारनिफ्राय नाजानायखौ मोननो थांगोन आरोना आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जे हाय सेकेणडारि हाय सेकेण्डारि उथ्रिसारनो हानाय एबा स्टुदेन्टफोरा बेखौ होनो हागोन आरो ना आरो जों थांङोबा ओरैबा दिग्रि लाबाय जों जेनबा आर्टस स्टुडेन्ट एबा साइन्स स्टुेन्ट दिडिग्रि लाबाय आरोना ओ बि बिनि बेलाहै जोंङो माबा बि एदखौ नुनो मोनगोन बि एड होनोबा जोंङो बि बि एडआव नोंङो से सेकेणड ग्रेड एबा फार्ड ग्रेड फार्स्ट ग्रेड नि जबखौ मोननो हागोन आरो ना जब खौ नुनो मोनगोन जेरै मोनसनो मोनोबा आरो ओ
औ नंगौ नोंथां
होगोन एबा प्रिनसिपाल भाइस प्रिनसिपाल प्रफेसार एसिसटेन्ट प्रफेसार बिनि बिनि माबायाव नुनो मोनगोन आरोना बे पस्टनि बिथोराव नुनो मोनगोन आरो बिनि अनगायैबो जोंना गोबां रोखोमनि एगजाम हारि नुनो मोनगोन जेरैबो जेरै बि एड आरो डि एल एड आरो डक्टरेट आरो गोबां रोखोमनि जे डिग्रि डिग्रिनि सायावबो मोनसे माबाया फैयो जेरै डिग्रि होनोबा डक्ट'रेट डिग्रि बेफोरखौ लाबोला नोंहा फोरोंगिरि जानायनिफ्राय जानायाव एसे साबसिन दोङो साबसिन माबा मोनो आरो जों जोङो बिखौ गारनानैबो जोंनाव मोनसे सरखारनिफ्राय मोनसे अफार हायो जे नोङो आ एबा हायार सेकेणडारि एबा डिग्रि फोजोबनानै डिग्रिखौ उथ्रिसारनो हानानै नोङो नो नों खौ सरखारारनिफ्राय अफार होायो जे नोङो बे प्राइमारि स्कुल प्राइमारि स्कुल होनबा नोंथाङा जे फोरमायलांबाय जे नार्सारि केजि वान टु थ्रिनिफ्राय लाना सिक्सआलागि सिक्स आरो हायार ओ मिदग मिदिल स्कुल होनो थाङोबा जे नाइनसिम नोंथाङा खोनादों बेे नाइनसिम ना नाइनसिम जागोन आरो बिनिफ्राय ओ सेकेणडारि स्कुल होनबा जे टुयेल्भहालागै जों नुनो मोनगोन जे ओ बि बिनि सायाव नोंखौ सासे एसिसटेन्ट टिचार होननानै एबा बेयाव नोंखौ सरकारा सोना दोननो हानाय मोनसे केपासि बे गावगायनि एक्सट्रा केपासिटि दोङो आरो
आरो बिखौ नोङो जे मोजां मोजाङैनो माबालांनो हाबोला नों खौ जे नुनो मोनगोन नोंखौ सरकारि एबा गभारनमेन्ट जबनिबो एप्लिकेबोल नोंखौ मोनसे अफार हायगोन जे नोङो बिखौ बिसां सम नोङो बेसेबां सम नोंखौ मावबोबाय ओंखायनो नोंखौ जे जों इयाव एपइन्टमेन्ट खालामनानै थानो हानाय बेफोरबायदि मोनसे सरकारा राहा होनाय जायो आरोना आरो जोङो बिनि बेलाहै बुंनो थाङोब्ला जे आं गोदोर गोदोर फर फरायनाय होनोबा आं लयारफोरनि सायाव थांसै लयार एबा डक्टर बिसोरबो बे डिग्रि डिग्रियानो बिसोरनाबो मोनसे ओ माबा जाहैबाय आरो ना जे गासै फोरोंगिरिनि थाखाय डिग्रियानो नांथारगौ जेरै ओ डिग्रि होनोबा डक्टरेट डिग्रि होनो आरो डक्टरनि डिग्रि जेरै एमबिबिएस एम एस बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि डक्टर डिग्रि ओमफ्राय बिए सि नारसिं फोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि जे डिग्रि दङो बेखौ जे नुनो गाव गायनि जबनि जबनि सायाव अपरसुनिटि लानाय जायो आरोना बेफोर डिग्रिफोरा
आं बे ओ एम बि बि एस एबा डक्टर बेफोरनि सायाव बुंनो सानो जे डक्टरा डक्टरफोराबो ओ सासे फोरोंगिरि बेखौ आं नुनो मोनदों आरोना जे बि एस सि बि एस सि स्टुडेन्ट बि एस सि नारसिंफोरनि जेब बि एस सि स्टुदेन्टफोरा जे बिसोरनिफ्रायनो सोलोंनो गोनां जायो एबा बे आनजादखौ उथ्रिसारनो थाखाय बिसोरनिफ्रायनो सोलोंनो गोनां जायो ओ जेरै थियेटाराव ओ अपारेशन थियेटाराव हाबा मावनाय आरो बायदि बायदि रोखोमनि हाबा बिसोरनिफ्रायनो सोलोङो बिसोरनिफ्रायनो सोलोंनो मोननाय जायो जे बि एस सि स्टुडेन्टफोरखौ आरो जे अपारेशन थियेटार आरो जे डक्टरनि चेकआप बेफोर गोबां रोखोमनि मोनसे माबा आरोना खौ नुनो मोननाय जायो बे मेन सिनियर डक्टर जेरै जों गासै एबा गासै जबावबो जों नुनो मोनगोन जे टिचार एबा सबनिफ्राय गोदोरसिन मानसि गोदोरसिन एबा जेनि डक्ट'रेटनिफ्राय भि प्रिनसिपाल जाबाय कलेजनि बिथथोराव प्रिनसिपाल जाबाय आरो डक्टरफोरनि जायाव एम बिबि एस जाबाय बेफोर मोनसे डिग्रिनिफ्राय फैयो आर ना ओमफ्राय बि बिसोरनो सबनिफ्राय गिदिर टिचारखो बिसोरखौनो सानना लानाय जायो जेरै स्कुलाव जाबाय प्रिनसिपाल डक्टर एबा हस्पिटालाव जाबाय एम बि बि ए